औ गोजान मोनाबिलिनि गाहाम हामलायथिखौ नोंथांनिसिम जाहोसि हरग्रोनाय जाबाय।
अ नोंथांनोबो जााबसिहरनाय जाबाय।
औ नोंथां नोंथांनाव कल हरनाया जाहैबाय आं नोंथांनि सिगाङाव मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो नागिरदोंमोन।
औ नोंथां मा आयदानि सायाव सावरायनो सानदों न सावरायलांदो दे
ओआङो जाहैबाय हाथाय एबा बाजारनि सोमोन्दैसो आं नोंथांनि सिगाङाव सावरायनो नागिरदों। ओ जोंनि संसार जानायाव बयनिख्रुइबो गोनांसिन मुवा बेसादफोरखौ बायनानै लानो थाखाय जोंहा हाथा एबा बाजार दङ बे हाथाय बाजाराव जोङो गावनि गोनांथि मुवा बेसादफोरखौ जोङो बायनानै लाबोनो हायो। बेनि सोमोन्दै आं बेयाव रायजलायगोन बेवहाय मा मा मोनो आरो माबोरै जायो। आरो माबायदियै जायो आं बिनि सोमोन्दै रायज्लायगोन। हाथायानो जादों जोंनि गोनांथिफोरखौ सुफुंग्रा मोनसे जायगा। जाय जायगायावहायो जोंनि संसार जानायाव माखासे गोनां गोनां मुवाफोर जायो बेफोर मुवाफोरखौ मोनाबानो जोंनि संसारा जानानै थाङा आं बिनि बेफोरखौ ओ- हाथायाव मोनो बेफोरखौनो आङो नोंथांनि सिगाङाव बुंगोन बेनो जाहैबाय जोङो गिबियावनो हमनानै लाग्रोनांगोन जोङो ओं- संसार जानायाव माखासे गोनांथि मुवा बेसाद जेरैहाय ओंखाम संनायाव संनानै जानो थाखाय जोंनो नांगौ थौ नांगौ साराय नांगौ थोरसि गिलास खुरै बेफोरखौ नङाब्लानो जोंनि संसारा जाया आरो बेफोर बेफोरजोंनो जोङो बेफोरनि सायाव जानानै जोङो थांनानै थायो। ओ- बेफोर जो बानायनानै लानो हया एबा जोङो जोंनियाव माखासे जे आगजुफोर गैया बेफोरखौ बानायनानै लानो थाखाय गावनि न'आवनो जायनि थाखाय बेफोर मुवा बेसादफोरखौ जोङो बाजारनिफ्राय लाबोनांगौ जानानै फैयो। आरो बेल' नङा जोंनियाव दङ गोबां खामानि मावनायाव जेरैहाय जोंहा दङ सिखा रुवा खदाल बेफोरखौ ओ- जोङो माखासे ओ- सोर एबा लहा लहाफोरखौ जोङो बानायनानै दानानै लानो हाया बेफोरबायदि बानायनानै दानो दानानै लानो थाखाय जोंनो माखासे आगजुफोरनि गोनांथि जायो बैफोरखौ बानायनो थाखाय बेफोर आगजुफोरा जोंनियाव गैया बेनि थाखायनो जोङो माखासे मालायफोरनि बै जायफोरा बेफोरबायदि बानायनायनि हुदा दङ एबा बिसोरहा बानायनो हानायनि गोहो दङ बैफोरनि बैसोर बदि सुबुंनिफ्राय बिसोरो बाजाराव फानफैयो बिसोरनिफ्राय जोङो बायनानै न'आव लाबोयो आरो बेनिफ्राय आबाद मावनानै जोङो गावसोरनि गावबा गावनि संसारखौ ओ- संसाराव गोनांथि जानाय माखासे मुवा बेसादफोरखौ फोनानै एबा गायनानै बेफोरजोंनो जोङो लानो हायो आरो बेल' नङा जोंनि जानायजोंल' जाया एबा मावनायजोंल' जाया जोंहा दंबावो गोबां रोखोमनि ओ मुवा बेसादफोर दङ जेरैहाय जोङो सिनि सिनि संख्रै आरो सिनि संख्रै आरो जोंहा दंबावो माखासे मस्ला मस्लि खुगानि सुवाद फोर बेफोरखौबो जोङो जोंनो बानायनानै लानो हाया बेफोरबायदि बुस्थुखौ जोङो ओ बाजारनिफ्रायसो बायनानै लाबोनांगौ जायो आरो बैफोरबायदि बुस्थुखौ माखासे गिदिर गिदिर कम्पानिफोरा बानायनो। कल कार खानाफोरा बानायो जेरै सापाति बेफोरखौ जोंनि आसामाव मोनो थेवबाबो जोंनि गामि एरियायाव गामि ओनसोलाव मोनब्लाबो जोङो बेफोरखौ ओ- जोङो थोंजोङै बाहायनो हाया बेफोरखौहायो माखासे सोदांखांनायनि उनावसो जोङो बेफोरखौ बाहायनो हायो। खुसेराबो सिनियाबो जों खुसेरनिफ्राय मोनो होननानै मिथियो नाथाय जोङो बैफोरखौ थोंजोङै साहा एबा माबा मोनसे गोदै मुवा लोंनानै जों बेफोरखौ बा लोंनो थाखाय बानायनानै लानो हाया बेफोरखौ जोङो माखासे कम्पानि एबा ओ गिदिर गिदिर कल कारखानाफोरनि ओमफ्राय बेफोरखौ सोदांनायनि उनावसो सिनिनि महर लाबोयो बेफोरखौ जोङो बायनानै साहा फुदुंनानै लोङो आरो बिनि अनगायै जोंहा दंबावो आरोबाव गाननाय जोमनाय एबा ओ गाननाय जोमनाय आरो थाग्रा न'नि बिसिना सादोर एबा खम्बल गान्दु बेफोरखौ जोङो ओ बानायनानै लानो हाबाबो जोंनियाव दानिया जोंहा खुननि बिफां नांगौ बे खुननि बिफांफोरखौ जोंहा मोननो थांलिया आथिखालनि दिनावहायो गोदोनि समाव मोनोमोनब्लाबो नाथाय आथिखालनि दिनाव मोनला मोननाय मोननो थांला जायनि थाखाय जोङो आरो जोंनि समफोराबो थोला जायनि थाखाय जोङो बेफोरखौ थोंजोङै बायनानै बाजारनिफ्राय लाबोनानै बाहायफैनाय जायो आरोखि बेल' नंबावा आरो जोंहा गोबां रोखोमनि मुवा बेसादफोर दङ। जेरैहाय जोङो बुंनो हायो जोंनिनो माखासे ओ फरायनाय एबा लिरनायफोराव बाहायजानाय माखासे मुवा बेसादफोर जेरै खाथा खलम आरो ओ लभार बायदिसिना बेफोर मुवाफोरखौ जोङो ओ थोंजोङै बाहायनो हाया लेखाया लेखाया जाहैबाय औवानिफ्राय मोनो नाथाय जोङो माबोरै बानायनांगौ जों बेफोरनि मेचिन गैया अस्त्र' गैया जन्थ्र' गैया जायनि थाख जोङो बेफोरखौहायो थोंजोङै ला गावनो गावनो खालामनानै लानो हाया आरो ओ खेंसालियायै बेफोरखौ जोङो बायनांगौ गोनांथि जायो रांनि बदलै बेफोरबायदियै जोंनि संसार जानायाव आरोबाव गोबां रोखोमनि मुवा बेसादफोर दङ। बुंनो थाङोब्ला जोबनो थाङा जोंनि संसार जानायाव गोनांथि मुवा बेसादफोरखौ जोंङो गावबा गावनो बेफोरखौ बायनानै बानायनानै एबा गावनो दिहुननानै लानो हाया हाथाव नङा जायनि थाखाय जोङो हाथाय एबा बाजारनिफ्राय मोन बेफोरखौ लाबोनांगौ जाहैयो आरो हाथाय होननानै बुङोब्ला जोङो ओ सप्तायाव खेबसे जानायखौ जोङो बुङो बाजारा जाहैबाय दैलि बेलासे बेलासियाव जाग्रा खौ जोङो बाजार होननानै बुङो हाथाया जाहैबाय खेबसेनो बेवहाय सप्तासेनि गेजेराव खनसेल' मोनसेल' बाराय लानानै जानाय जेनेबा सनिबार बा सनिबारावल' जानाय बा रबिबारावल' रबिबाराव खनसेल' जानाय सब्तायाव बैफोरबायदि हाथायाव जोङो गोबां रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ बायनानै लानो हायो आरो बै हाथायाव गो गिदिर गिदिर गोजान गोजान जायगाफोरनि फालांगियारि फैयो। आंनि हाथायनि सोमोन्दै बुंनाया एसेनोसै नोंथाङा माबाफोर आयदानि सायाव सावरायनो सानदों नामा?
औ दाथ' आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदों बेनि सिगां सिगांनो नोंनि सावरायनायखौ ओ खोनानो मोननानै आं जोबोर गोजोननाय मोनबाय आङो सावरायनो सानदोंखि जोङो ओ
जोंनि जिउआवहाय दंफांनि बाहायनाय माने बर'फोरनि दंफांनि बाहायनायखौ आङो बुंनो सानदों बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो मा दंफांजों सोमोन्दो दंबोयो दंफाङानो जाहैबाय मा ओ बिसिनि ओ बर'फोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार ओ जायखौ ओ हाग्रा बंग्रा बेफोरबायदि आरो बिफां लाइफांनि गेजेराव थानाय बिनिफ्रायनो बर'फोरा बाहायबोदों बिसोरो जेब्लायबो ओ मिथिंगाजों सरजाबनानै थानो मोजां मोनग्रा। ओ हारि जाय बिसोरो जेब्लायबो हाजो हाला सेर सेर थानानै दैमा दैसा बेफोरनि सेरफोराव रायजो जानानै थाबोदों बेनिफ्रायनो बिसोरो बिफां लाइफांनि गेजेरजोंबो सोमोन्दोआ बारानिफ्राय बारा जाबोदों बिनिफ्राय बिसोरनि थानाय आरो जानाय बिसोरो मा ओ बिसिनि मावनाय दांनायावबो बे दंफांनि बाहायनाय आगजुफोर बाहायनाय बेफोरबो जाबोदों आरो ओ ओ बेनि अनगायैबो जोङो न' बानायनाय आरो बायदिसिनायाव बिफां बा दंफां लाइफांफोरनि ओ बाहायनायखौ नुनाय नुबोनाय जादों। बिनिफ्राय दा आबाद मावनायाव हमनानै लादो आबाद मावनायाव बिसोरो ओ जिबादि दंफांनि बाहायनायखौ बाहायबोदों आरो बिसोरो दंफांनि बाहायनायनि गेजेरजोंनो माखासे बाजाराव फानलाय लायनाय मुवा खौबो फालांगि हिसाबै बाहायबोनोबो हानाय जादों बेनि अनगायैबो ओ बिसिनि दंफांनि बानायनाय आगजुनि गेजेरजों जाय ओह आबाद मावनाय बा खामानियाव मदद मोनबोदों बेयो मोनसे ओह जोबोद गोग्गानो हानाव गोग्गानो हाथाव बाथ्रा जायखौ गावसिनि निजा आरो गावसिनि मोनसे मोजां ओ आगजु महरै बाहायनानै बिसोरो गाव गावनि जिउखौ फोथांनानै लाबोनो हादों। दा बुंनो थाङोब्ला ओ आबाद मावनायाव बर' माहारिया जेब्लायबो ओ गावसिनि ओह आदब खायदाजों आबादफोरखौ मावबोनो लाबोदोंमोन बे आबाद मावनायाव बिसोरो ओ माबायदि आगजुखौ बाहायदों बेयो जाहैबाय फारियै नांगोल जुंगाल ओ बेदा ओ हासिनि आरो रयना बेफोरबायदियाव बिसोरो बिफांनि दंफांनि बाहायबोदों दंफांनि ओह माखासे थु ख्राफोरखौ दाननानै बिसोरो बानायबोदों जाय ओ आबाद मावनायाव जेरावहाय हाखौ एवनो थाखाय बिसोरो ओह नांगोलखौ बाहायनाय जादों नांगोलखौ बिसोरो
ओह गोफाद दानदों गोफाद दाननायनि उनावहाय बिसोरो ओ आखाइ हमग्रा बानायदों मोनसे गिदिर गिदिर दंफां जानाय जानांगोन आरो नांगोलनि थाखाय बेखौ दानख'नानै बानायनाय जायोमोन सिगां समावहाय मा गोरा गोरा ओ बिफां लाइफां एबा सालफोरजोंहाय बेखौ दानख'नानै बानायजाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव बे गोफादखौ बा हाखौ एवखुनो थाखाय बायदि ओ लहानि बा मेथेलनि जिनिसफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो। आरो
बेनि उनावहाय ओ बेखौ माइ गायनाय बा बायदिसिना ओ आबाद खालामनो थाखाय बेखौ खौ एवखुनायनि थाखाय बे नांगोलखौ बाहायनाय जायो। आरो बेनि अनगायैबो मै ओ मै नङाबा ओ जुंगाल जुंगालखौबो मोसौखौ ओह मोसौ मानैखौ सरजाबनो थाखाय बिसि नि गोदोनायाव बेखौ आलायना होनांगौ जायो बेखौसो बे आलायना होआब्ला मोसौवा आलादा आलादा आलादा थाबायगोन आरो बे मुंखौ ओ जुंगालखौ मोसौनि गोदोनायाव आलायोब्लासो बिसोरो मोसौवा सानैजों स्रं स्रं थाबायबाय थागोन आरो हालेवनायावहाय मोजां जागोन आरो मा। बेयावबो बाहायनाय जायो बेखौ आरो बेनि अनगायैबो बेदा बेदाया जाहैबाय मा ओ हाखौ जेरावहाय मै होनाय मै होनायनि बदलै जाय बै हाथर गिदिर गिदिरखौ सुफ्रुनो थाखाय बे बिदाखौ बाहायनाय जायोमोन।
आरो बिनि अनगायैबो जोङो हासिनि हासिनिखौ ओ मा होनो बेखौ औवानिबो बानायो आरो ओ दंफांनिखौबो थुख्रा बानायनानै खालामनो हायो जायखौ मा मोनसे ओ एसे गथा गोलाव लानानै बाथाम बायदि लानानै बेखौ बेयाव फलंनांगौ जायो आरो बे फलंनानै मोनसे गोफाद गोफाद ओ हाथाय बायदि खालामनानै बेखौ ओ बे गुदुङाव नारसोना होनांगौ फिसा फिसा खिलखौ। ओ गोफाद गोफाद जानानै जेरावहायबा बै ओ हाग्राफोरखौ बोनो थाखाय बेखौ ओ गोफाद गोफाद खालामनांगौ जायो आरो गिदिर खालामनांगौ जायो आरो एसे। बेनि गेजेरजोंनो गोजौआवहाय मोनसे ओ थुफ्लंनानै होनानै बेवहाय आखाय खालामना होनांगौ हमनो थाखाय। आरो जेनेबा बेजोंहाय मा जायो ओ हाग्रा माखासे थानाय हाग्रा बायदिसिना ओ फार्स्टाव एवनानै जाय हाग्राया ओ आबादखौ गाज्रि खालामो बे हाग्राफोरखौ बिनिफ्राय बोखारनानै बे ओ बे हाग्राखौ हाजों आलादा खालामनो खौ बाहायनाय जायो आरो बेनि अनगायैबो जोङो ओ माबाखौ मोननो हायो ओ रयनाखौ मोननो हायो रयनायाबो जाहैबाय मा ओ जाय माइ लामनाय एबा माखासे हाफोरखौ जमा खालामनाय बेफोराव ओ बाहायनाय जायो बेबो रायनायाबो माबाय ओ हासिनि बायदिनो नाथाय बेहा मो समान जागोन आरो बेहा समान जानांगौ आरो एसे गुवार खाम्लाय बायदि जानांगौ बेहा। जायखौ ओ अखाफोर खावसे बायदि हाखावनाय जायो। आरो बेनिफ्राय बेनि गोजौआव अखाफोरबायदिनि गोजौनि एसे गेजेराव बेखौबो थुफ्लंनानै आखाइ हमग्रा बानायनाय जायो औवानि बानायनाय जायो बेखौ। जायखौ माइ ओ माइखौ जुथुमनाय आरो बेफोराव बाहायनाय जायो आरो बेनि अनगायैबो सिखा खंखाइनि बिखुं बानायनायफ्राव बे दंफांखौ बानायनाय जायो। आरो माखासे हा ओ खासि बायदिसिना बेफोरखौबो ओ बेफोरनि आखाइ बानायनायावबो बैफोर दंफांफोरखौ बाहायनाय जायो आरो बेफोरखौ बाहायनायनि बाहायनायनि गेजेरजों बिसोरो मा खालामनो हायो ओ फालांगियारि मोनसे ओ खामानिनि हिसाबैबो बाहायनानै लानोबो हानाय जायो बिसोरो बेफोर गाैखौबो बुरजा बुरजा बानायनायनि गेजेर दं एबा गोनोखोआरिनि जुगाव दानि जुगाव थाब थाबनो बेफोरबायदिखौ बानायनानै बिसोरो मोनसे राङारि रांखान्थिनि थाखाय